हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
हेल अ' नोंथां खोनादोंना? नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा नेटआ एसे प्रब्लेम होगानो नोंथाङा मोजां नेट थानाय जायगायाव थांनानै एसे रायलायनो हागोन नामा हेल नोंथां
हेल औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांखौ आं माने फन हरनायनि जाहोनानै जाहैयो अ नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायखि माने बर' आइजोफोरा आथिखाल आरो आगोलाव माबायदिहाय जौ हां जौ खौ सावनानै एबा ओ जौ बानायनानै मा बायद यैहाय नखर सालायदों बेखौ नोंथासे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमाय खोनादों खोनादों नोंथां हेल
फोरमायना होलाय एसे
खोना नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ
अ खोनादों नोंथां नोंथाङाय जे मोजां थानाय नेट जायगायाव थानाय जायगायाव थानाय रायलायबा मोजां नामा नोंथां
दे ओ थादों थादों नोंथां
औ अ दे नोंथाङा होमबा फोरमायना होलाय जेनेबा बर आइजो जोफोरा बरमाहारिफोराओ जौखौ जेनोबा बाहायनानै माबायदि दिहै आगोल आरो आथिखालनि ओ ओ जाय थाबाय थानाय जायगायाव सोने बा मा बायदिहाय जिउ खुंगासिनो फोरमायनो हागोन नोंथां
अ आथिखालाव दानि जुगाव माने जौखौ
औ
बेबायदिनो आथिखालनि आइजोफोरा माने बांसिन सावग्रा बा जाबाय आरो सावनानै बेबायदिनो
बेबायदिनो जौखौ फाननानै बा माबानानै नखरफोरखौ जौगाहोदों
औ औ
थिग बेबायदिनो न'खरखौ बा गथ गथायाइफोरखौ
औ
बेफोरबायदिनो माने नखर सालायलांदों बा गथ' गथायाइफोरखौ मोजां लामाजों माबा लांहोदों
औ औ औ
बेफोरबायदि बेफोरबायदि माने जौगाहोलांदो आरो जौखौ सावनानै माने दानि आइजोफोरा माने गोदोनिसाय माने गोदोनिसाय माने दा बांसिन माबालांबाय आरो
औ
मोजां मोजां लामाजों आगान सुरलांलांबाय माने दानि आइजोफोरा माने गोदोनिस माने माब लांबाय आरो ज जौगासिनबाय बा बुजिनाय जालां नै दानि आइजोफोरा
जेनेबा जोङो बर' आइजोफोरा जोङो मा बायदि बायो होनोब्लाथ' जोंनिया न'खर न हरनो बयबो जौखौ सावखायालाय नंगौना नोंथां
औ औ ओ औ नंगौ
औ जेनेबला बेबायदिनो न'खर न'खर जौखौ सावनानै जेनेब्ला जोंनियालाय बर' फोरा ओ जेनेबा न'खरफोरावबो एसे एनैखौ लोंखायो नालाय बेनिखायनो न'खराव फोरावबो सावनाय जाखायो औ बेबादिनो ओ जेनेबा जोंनिया जौखौ सावनानै बा बिदिनो ओ गुबुननो फाननानै रां मोननायखौ जेनेबा ओ गाव ओ सोलिबाय थानाय औ गाव सोलिबाय थानाय जिउआव ओ जेनेबा बेखौ जोङो बिदियै ओ म फाननानै जा मोननाय रां बेख बेखौ जोङो जेनेबा ओ नांगौ बायदियै बुथुमना लान हायो आरो ना आरो जेनेबा नांगौ आव ना नांगौआव जेनेबा जों बे रांखौ बाहायनानै ओ जेनेबा गावखौ सुफुंहोनो हायो आरो ना औ बेबायदिनो जेनेबा बर' आइजोफोरा न'खरफोरखौबो ओ जेनेबा जौ खावनानै एबा जौ फाननानैनो बेबायदिनो गावबा गावनि सोलिबाय थानाय जिउखौ जेनेबा ओ मोजाङै न'खरफोरखौ सोलिगासिनो आरोना
औ औ सोलिगासिनो नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा एसे नोंसोरनि थिंजाय जौखौ माबायदि बानायो बा माबायदि सावो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां हागोन औ जेनेबा ओ जौ खौ जों सावनो थाखायथ' जेनेबा जौवआ जोंनिया मोननै थायो आरो बा जेनेबा सेरेब होनो जेखौ जों मोनसे आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया जौ बिदै जायखौ जों बुङो औ जेनेबा जोंनिया जौ बिदै बानायनो थाखाय बेबायदिनो ज माइरंखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै ओ जेनेबा जोङो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनानै बे खौ जोङो जेनेबा माइरंखौ जेनेबा जों रुग्रोना लानांगौ आरो ना जायखौ जों बुङो संनांगौ औ बेबायदिनो संनानै जेनेबा जों जेखौ माइरं जेनेबा ओंखाम बायदि स संनानै लानानै बेखौ औ जेनेबा जोङो ओ बेखौ बख खना लानानै बिदिह ओ जेनेबा ओ ओंखामखो जायखौ जोङो ओ बिदि ओ प्लास्टिकफोराव बिदि फेन्ना होनानै ओमफ्राय बेखौ दसे गुसु जानो होनानै अ जेनेबा जों जायखौ ओ बेबायदिनो ओ बाख खार बाखारखौ जों जेनेबा औ बेखौ जेनेबा जोङो जौआव ओ ओ देनानै ओ गुन्दै खालामनानै जों बेखौ जौआव होनाय जायो आरोना औ औ बेखौनो जेनेबा जोङो ओ खाथुमना दोननानै सानसे बा साननै दोनथ'यो आरोना। औ बेबायदिनो बे जौआ ओ सेवनानै बेयो जौ बिदो जायो आरोना बे जौ बिदिखनो जोङो जेनेबा बेबायदिनो ओ हानि हानि जोदौ एबा प्लास्टिक बायदि खान्थाफोराव जोङो बेखौ थिखोना दोन्नाय ज जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौ बोसोर बोसोर दोननानैबो जों बेखौ लोंनो हायो आरो बेबायदिनो। जोङो बेखौ थिखांनानै साननै सानथाम थानानैबो औ औ। बेखौ लोङो लोंनो हायो आरोना बेबायदिनो सेरेबनि बाहा बेवबो बेबायदिनो जोङो जेनेबा आं जा जौखौ जौ बिदैखौ बुंनाय बाथ्राखौ बुंदो। औ बेबायदिनो जेनेबा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय माइरंखौ लाबोग्रोनानै। बेबायदिनो रुना लाग्रोनानै जोङो माइरंखौ फेनना दोननानै। गुसु जानाय गुसु जाब्ला जेब्ला बेखौ जोङो। ओ बाखारखौ फोनना होनानै औ बेखौ जेनेबा जों खाथुमना दोननांगौ। औ बेखौ जोङो खाथुमना दोनखांनानै जेनेब्ला बेयो ओ जौ बिदै जेनेबा रिसि गयो आरो ना। बेयो जेब्ला गब्ला गयोब्ला जेब्ला। होनबानिया जोङो बेखौ खान्था एबा प्लास्टिकनि। बिदि दाबोराव थिखोनना दोननो हायो आरो ना औ थिखना दोनबा। जेब्ला बियो बिदैया ओ बांङो एबा बुरजा जायो अब्ला बे। जौ बिदैखौ जोंङो जेनेब्ला सेरेब महरै। खावनानै दिहुननो हायो आरोना औ औ। बेबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलफोराव एबा गामिफोराव माबायदिहै जौ खावनानै म माबायदिहाय बर आइजोफोरा। नखरखौ मोजांङै सोलिगासिनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ हागोन हागोन।
खां
थिग नों जेरै बेबायदि बुंदों थिग जोंनियाबो बेफोरबायदिनो माने सावनायफोरा बा बा ओ माइरं हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै। बेबायदिनो बा रुग्रोनानै बा माबानानै। बा गुसु खालामनानै सावनानै थिग बेबायदिनो फाननानै।
बा जौफोरखौ फाननानै बा मोजां राहा मोजां लामाफोराव जेन। जेनबा
मोजां बायदिसिना नांगौ। नांगौ मुवा बेसादफोराव बाहायनाय जायो बा मानाय जायो बेनि जौं। फाननाय रांखौ थिग बेबायदिनो
औ।
जेनेबा गावनि नांगौखौ सुफुंना लानो थाखाय जेनेबा सुफुंनो हायो। बा बे जौ फाननाय रांखो रांजोंनो।
औ एक ओ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो नों बिथांङा जा बुंदों सुफुंना लानो हायो बे बेबायदिनो जौनिबो ओ दानिया बांसिनै माने जौ सावनानैनो जनो जेनेबा बिजनेस बायदियै जालां। मोनबाइ आरो ना जौखौ औ जौऔ जौं संबाय। सावनानै जेनेबा दानियाथ' जेनेबा लोंग्राफोराबो बांद्रायबाय। नालाय बेनिखाय माने दानिया औ औ औ दानिया जेनेबा जौ लोंग्रायाबो बांद्रायबाय नालाय बेनिखाय ओ थारमाने जोंनिया जौ सावनानै। ओ जाय लोंङो एसोरनो फाननानै। जेनेबा रां मोनो आरो ना औ जे जेनेबा जों बेखौ। ओ बिजनेस बायदियैनो बाहायनाय जाहैबाय आरोना दानि जेनेबा दानियाथ' बर' फोराल रोङो बा जोंनि हारियाल रोंङो बिदि नङा आरो ना। दानिया बयनिबो हारियाबो लोंङो उम औ औ औ
दानिया
औ बेबायदिनो जेनेबा उम बर आइजोफोराल सावा दानिया गुबुन हारिनि आइजोफोराबो सावो बेबायदिनो आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ लोंग्रा होननाय माने जोंनिया उम जौल थाया आरो ना बेबायदिनो गोबां वाइनफोरबो थायो जेनेबा जोंखौ जायखौ जोंङो लाल होननानै बुंङो जेनेबा गोबां निसा नांङो आरो ना उम गोजा एन्थ' बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां ओ मानसिफोरा ओ जौखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंङो ओ फारसेखै जोंङो इन्टारेस्ट लानो थाखाय मोजांबो होनजायो आरो फारसेखि जोंङो ओ बेखौ हामाबो होनजायो गाज्रि जायखौ जों बुंङो नंगौना औ बेबायदिनो
औ
औ बेबायदिनो माने गोबां सुबुंफोरानो जौजों साग्लोबनानै माने मोजाङावबो गोलैदों आरो गाज्रियावबो गोलैदों आरो ना औ औ औ औ नों थाङा ओ जेनेबा ओ जेनेबा दाथ' बिदि जौल' लोंङोनो बिदि नङा नालाय बेनिखायनो मा मा जेनेबा ओ नामफोरा बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जौनि बागै
औ औ
अह दाथ' जोंनिजों जौ होनब्ला जेनेबा जोंनिया जौ बिदै मोनसे दोङो बा सेरेब दोङो
औ
आरो थिग बेबायदिनो बा जेनेबा ओ गोजा दोङो जेनेबा ब्लेक
औ नंगौ
जेनेबा आरो हिं अफिसार सइस बिदिनो नाम्बार वान उम थिग बेबायदिनो बियार किंफिसार
औ
थिग बे बेबायदिनो बायदि रोखोमनि दोङो आरो आंबो एसेबां मिथिस्लाबा माने
औ औ नोंथां होमबा जोंनियाथ' औ औ औ नोंथां होमबा जों जोंयाथ' समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय नंगौना औ नोंथां होमबा जोङो ओ दोनथ'नांसिगोन नामा
औ औ
औ नोंथां आसा थायो नोंथांखौ इयुनावबो लोगो मोनबावगोन जेनेबा फैबाय थानाय समफोराव नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै
औ औ दे होमबा नोंथां न'
दे दे होमबा नोंहा खुलुमबाय
औ